हेलौ नोंथां।
अ नोंथां हेल'।
नोंथां अ खोनादों आं नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
अ ओ।
आंनि फन हरनायनि गुबै आयदायानो जाहै ओमफ्राय माने जेनेबा जोङो बेरायोना जिउआव बयबो बे बेरायनायनि बागैनो सावरायलायनि नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन अ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा मा जायगा बेरायखो अननानै फोरमायलांबानो जाबाय नोंथां।
अ ओ आङो ओरैनो सिलंआव बेरायदों नोंथां।
औ नोंथां।
शिलंआव ओ कलेज कलेज फरायनाय टाइमाव थांनो मोनदों नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंनिया कलेजनिफ्राय बिदि ट्रिप हिसाबै लाङोना नोंथां।
अ अ।
खोनादों ना नोंथां?
अ खोनादों दे नोंथां।
बेहायनो कलेजनि लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो ओ शिलङाव खननै थांनाय जादो आरो नोंथां। लोगोफोरजोंबो कलेजनि लोगोफोरजों थांदों। ओमफ्राय आरो न'निफ्रायजो न'निफ्रायबो फेमिलिफोरजों थांदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
सिलंनि सिलं जायगाखौथ' गासिबो मिथिखागौ माबायदि समायना नेसारेल। प्लेस।
औ नोंथां मिथियो।
जोबोर नायनो समायना।
औ।
आरो जोंनि लकेल जायगाफोराव ओरैनो बेरायनो थांदों सुखि दारागाव बेफोराव
औ औ
नोंथाङा मा मा जायगा बेरायखो ओरैनो
आंबोथ' बांद्राय आंबो। जेब्ला स्नि थाखो जायो। उम बेखिजा जोङो सिराखाना नाहैदों नोंथां आरो जोङो बेखिजा माने माबा माखौबा जों जेनेबा बेरायदो जायगाफोरफोरखौ जों बारा सिनायनो हाजोबा आरो नोंथां गखा एसेबाबो माने जों थांबाय थानाय जाया जों माने सिनायजोबा आरो जोङो बिदिनो थांदोबाबो माने बारा इसेबां ओरै जों थांबाय थानायबा जोङो सिनायगोमोनो ओमफ्राय माखैबा माखैबाय थांदों आरो इनिफ्राय आरो। जेब्ला आङो जिसे थाखो जायो अब्ला जों माने भैरबकन्धआव बेरायनो थांदोंमोन आरोना नोंथां ओरैनो माने जोंङो। स्कुल स्कुल निजों नङा ओरैनो माने लोगोफोर गोजा जोंङो। बेरायहैदोंमोन आरो ओइ कम्पिउटारनिजों जोङो ओमफ्राय जोङो भैरबकन्द' बिराहै जों ओमफ्राय बेनिफ्राय फै फैनानै आरो जोङो माबाखिनियाव माने एखैजा। मालायनो दाथ' गोदान टाइमनि खिनियाव इ माबायालै ओ मान' ओइ थ्रि हाउस न'आलै टेनजिंआ जोंङो इयावबो बेरायहैदों आरो नोंथां औ औ।
अ नोंथां
बेयावबो बेरायहैदों आरो साननैसो थाखांनायनि उनाव जोंङो बेरायनो थांबावदों जोंनि ओरैनो खाथि खाला। सुखिया
औ। हेल' नोंथां हेलौ। हेलौ।
नोंथां
अ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों ना नोंथां
अ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां
अ नोंथां खोनादो
अ नेट गैयामोन माने आंनिया।
अ अ
ओ माने जोङो ओ औ नोंथां माने जोंङो खाथि खाथि खाला ओरैनो दारागाव सुकिफोराव बेरायनो थांदों आरोना नोंथां ओमफ्राय जोंनि खाथियाव औ। आरो जोंनि खाथियाव धुमनि माने साहा बागान दोङो ना बेयावबो जों माने। बेरायहैयो बेनिफ्राय आरो माबायावबो। बेरायहैदो जोंङो जोंनि खाथियावनो मावजि पार्क होननाय मोनसे दोंङो।
औ औ औ। औ आंबो बेहायनो दाख्लैसो थांना फैखांबाय नोंथां माउजि पार्कआव। हेल' नोंथां। हेलौ नोंथां। अ नोंथां। हेलौ
अ खोनाबायना नोंथां?
अ अ खोनादो
हेलौ औ आंना माने नेटआनो जाया नोंथां।
औ औ। दा आरो नेटफोरानो प्रब्लेम होबाय थायोना नोंथां।
औ औ नोंथां बिनि थाखायनो माने सानावबो रायलायनो हायि बायदि जायो हरावसो नाङोना नेटा। ओमफ्राय जोङो माबानिफायनो स्कुलनिफायनो माने माबायाव बेरायहैदोंमोन नोंथां उकियामाव जोङो खोनादोंना नोंथां? औ जोङो उकियामाव थांनानै औ औ जोङो उकियामाव थांनानै माने जोङो माबा नायहै आरोना दै बाज्रुम नाहैदो बेखैजा आरो जोङो दै फोरबो नाहैदो आरो।
औ
बिदिनो खाथि खाला
औ खाथथिनि खाथि खाला जागाफोरावथ थांबाय थानाय जाखायोना नोंथां। हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ नों हेलौ